हेलौ लोगो।
हेलौ खोनादों ना औ खोनादों खोनादों
औ नोंथांनि सिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायदि गाहाम हामलायदिखौ जासिहरबाय लोगो आंनि गोसोनिफ्राय ओरैनो खबर सबर माबोरै दं नोंथां?
खबर सबरथ' बिदिनो दासान्दि मोजाङैनो दङ दंनायालाय
मोजाङैनो दंना लोगो
औ।
हेल' लोगो
औ औ औ दे बुं दे।
औ औ। ओरैनो नोंथाङा सिखारबायना?
आंथ' नै सिखारना सिखारथ'वाखै आं सिङावनो दं दाबो होननानै
हा?
दाबो आं बिसिनायावनो दङ नै सिखाराखै आङो ओरैनोथ सिरि मोन्नानै दङ'
ओ गिबियावनो नोंथां ओ ओ बिदिनो नोंनि मोजां मोननाय बुस्थुफोरखौ आङो दिनै ओ सोंनो नागिरदों नोंथांनाव गिबियावनो नोंथाङा ओ मा फिथाइखौ जानानै साबसिन मोजांसिन गोथावसिन मोनो
ओरैनोथ' दा बिदिनो बाथ' दैज्लांनि दिन नालाय बे दैलांआवहाय फिथाइ मोनो होमबा लेरख मोनो लिसु मोनो नालाय थाइ जौ मोनो ओमफ्राय बिदिनो जिखुनु आनारसफोर मोनो नालाय बिदिनो थाइजौफोरखौ मोजांसिन मोनो आरोना थाइजौ आनारस बेफोरखौ मोजां मोनो आरो जानानै
ओरैनोथ फिथाइ आमलायफोर खौ आं बेफोर फिथाइफोरखौ मोजां मोनखायो जानानै
औ
ओमफ्राय औ औ ओ औ दे बुं दे
खोनादोंना लोगो
ओ खोनागासिनो आं दे ओ खोनादों
ओ नोंथाङा ओ बबावबाफोर बेरायहैनायनि थांखिफोर गैथ'वा नामा लोगो
दाथ' बेरायनायनि थांखि गैथ'वआ जेरावबो दाथ' खामानि नालाय ओमफाय ओरनो दाथ' बोथोराबो नै अखा हालाय औ औ
ओरै अखायाबो नागारनो रोङा माथो दासान्दि
औ औ
ओरैनो न'आव उन्दुसोनानै थाबाय थानाय जायो ना खामानियानो मावथावजायो ना अबावबानो बेरायहैथाव जायो ना न'नि खामानिखौनो मावथ'जायो
बे अखानि थाखायनो दिगदार जाना दं बे अखा हायामोनोनबाथ' नै मोनसे जायगायाव एसे खामानि दंमोन आरो ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो अखानि थाखाय गैया जानाय न' जायासै गैया
औ औ
दा अखाया माला नागारो अखा नागारबा जानो हागौ आरो
दाथ' एसे रांनि गोनांथि जाना दं नालाय होत थामफैआबो मा दिस्टाबलै ओमफाय ओरैनो नोंलाय सिखारबाय नामा नोंथां
आं सिखारबाय औ लोगो
ए ओरैनो मा खालामगासिनो दं नोंलाय दालाय
आंथ' दा ओरैनो दङ लोगो
ओरैनो दङना
माने आं सिखारबाय आरोखि सिखारनानै मोखां सुनानै ओंखाम जाखांनानै उन्दुफिनबाय आं
ए ओं ओं
माने बोथोरा
उम गैया आंथ'
औ
मोखांखौनो सुवाखै आं दाबो
औ
ओरैनो दहाय फुंङाव औ औ।
अखा हाबाथाय सिखारनो बायोलै थाबनो। आरो सिखारनानै मालाय मा मावनो सानो।
औ अखायानो दिडिस्टार्ब खालामोना बाहेरायावबो ओंखारजाया माजाया नो।
औ जारलासो बे अखायानो दैज्लां बोथोर बो जाहैबाय लोगो माथो होनबावनो।
औ औ गायनाय फुनाय दिनना
गायनाय फुनाय दिन हायाब
औ औ हानांगौबो।
ओरैनो लोगो ओ नोंथाङा बेदरफोरनि मादाव अबे बेदरखौ साबसिन जानानै गोथावसिन मोनो लोगो।
बेदराथ' ओरैनो दा जोंनि जायगायाव हाग्रानि जुनार मोननो थांखाया नालाय। नङा होमबा ओरैनो जोंनियावथ' दा लकेल जुनारल'सो मोनखायो नालाय। ओरैनो दा लकेल जुनाराथ' बेल दाउ दाउआनो जिखुनु दाउ बेदरखौनो मोजां मोनो आरोना। जानानै ओम दे बेनो आं अमाफोरखौथ'जानाय जाखाया नालाय
अ
राहुल जानाय जाखाया। औ दाउआनोसै आरोना दाउखौनो मोजां मोनो।
औ मोजां मोजां
औ औ।
ओमफ्रायो नोंथाङा उम्म मा ओंख्रिखौ जानानै गोथावसिन मोनो?
ओंख्रियाथ' दा दैलां दिन जाहैबायना दैलां दिन नालाय ओ बिदिनो दैज्लांनि ओंख्रि जाहैबाय ओंख्रियाथ दैज्लाङावथ खान्थाल बेगर ओमफ्राय थास बिबार मोनो नालाय बे मोननैखौ मोजां मोनो आं दैज्लांनि ओंख्रिखौ आरो ना।
अ अ औ।
गैला बेफोर मोननैया बांसिन मोननाय ओंख्रि जायो नालाय दा दैज्लां दिनाव थासि बिबार आरो खान्थाल बेगर बेखौ मोनो नालाय। बेखौनो मोजां मोनो आरोना जानानै।
आंबो गोथाव मोनो थास बिबारखौ।
औ औ।
थास बिबार अमा बे
उम्म उम्म गोथाव जायोना? औ औ।
खोनादोंना लो खोनादोंना लोगो? औ औ। नोंथाङा दिनै माबाफोर मावनायनि था-थांखिफोर लादों नामा दिनैनि दिनाव लादोंमोन नामा?
मावनोथ थांखियाथ जेबो मावनायनि थांखि गैया गैनायालाय। ओरैनो दा हाबायबा टर हाय थांनांगौ दं बायजोआव एसे थांनांगौ दङ खामानि ओमफ्राय दा नै बोथोरा थिग नङाना थांनायनि ग'द गैया आरोना।
एरैनो मोनसे खामानियाव दंमोन नालाय उम
ओरै खामानि दंबाबो हाला जाहैबाय दिनै
औ औ मोनसे खामानि आद्रा जानानानै दंङ। ओरैनो अखा नागाराबाथ' बो मोनसे जायगायाव बनजाबनांगौ दंमोन आरो ना बनजाबनानै खानहैनांगौ दंमोन ओमफाय दा अखा नागाराबाथ' बहा जानो।
अखा नागारबासो जासिगोन आरो बेयो।
आंहाबो खामानि दं दंनायालाय
ओ औ
ओरै सिडलि होननाया जायगाया
औ औ
बेयाव थांनांगौमोन एसे।
औ
दा अखा हाबायना
अखायानो दिगदार खालामबाय ने उम।
दा
उम
लोगो
औ औ
अ ओरैनो गासिबो थिगैनो दंना खबर सबर गासिबो मोजांजोबना?
दाथ' खबर सबर थिगैनो दं मोजाङैनो दंथ'यो। दासान्दि मोजाङैनो सोलिनानै दंथ'यो दंनायालाय ओमफाय
बोथोरासो नै दा अखा हाबायना बायजोआव ओंखारनांगौवा उसुबिदा दं आरो।
दाथ' नै आङो खथानिफ्रायनो ओंखाराखै आं दाबो
माथो खालामनो आं बिदिनो जामुं जाखांनानै बिदिनो। उन्दुफिनानै दं आं नै।
औ आंबो दसे उनाव एसे माबानोसै
सिखारनोसै आरो ओमफ्राय एसे माबा खालामनोसै मोखांफोर सुनोसै
औ बांद्रायबो उनदुसोनानै थाजाया
औ औ
दुरबलसो जायो बेनिखायनो एसे मोखांफोर सुनानै नांगौबा बे थाबायला बायदो दसे, मोखांखौ सुदो, जामुंफोर जानानै दसे जिरायनानै नांगौबा उन्दुफिनदो।
औ औ नंगौ लायो। ओरैनोथ' आङो सिखारनानै इदिनो द' बाजियावनो द' बाजियावनो बांसिन सिखारनाय जाखायो आरोना।
आंबो बा बाजियावनो सिखारदों औ।
बोथोरानो मोजां नङा नालाय ओमफ्राय आं बोथोरनि थाखायनो माबानाय जादों आरो। बिदिनो बा रिंगा बाजि मिनिट एखमबा द' रिंगा बेदियावनो सिखारनाय जायो नालाय फ्राय बोथोरा मोजां नङा नालाय आं सानबाय सानोबा आं बा रिंगासोयावनो सिखारादोंमोन ओमफ्राय है बिदि बोथोर गाज्रियावलाय मा खालामनो ब्रा साननानै आङो उन्दुफैफिननाय जादों आरो
आंबो दंहाय बा बाजियावनो सिखारदोंमोन ओमफ्रायो सिखारनानै बिदिनो उन्दुसोमनानै थाबाय थाबाय ओमफ्राय बिदिनो सातथायावसो सिखारबाय आं बिसिनानिफ्राय
औ
खनानै खनानै आरो दा ग्रोब उन्दुखै हगबाय आरोखि ना
औ
गो खोनादों ना लोगो
औ खानादों खोनादों
होनबा दोनथ'लायसै नामा लोगो ओरै गिबियाव ओमफ्राय नोंथांनो आङो बिदिनो फुंबिलिनि गाहाम हामब्लायथिखौ जासिहरबावबाय लोगो
औ दे दे दे गोजोननाय थाबाय लोगो नोंथांनिसिम
औ सम आरो बिसोरा मिलायोबा उनावफोर रायज्लायफिननोसै नङा होनबा लोगो
औ जायो जायो ओं दे औ। दे दे औ औ दे दे दे दे दे